औ हेल' खोनादों ना औ औ मोजां खोनादों नोंथां
अ
अ मोजाङै दंना नोंथां
औ मोजाङैनो दं
अ मा मा ओंख्रि जाखोमोन नोंथां
ओंख्रियाथ' जोंनिया थास' बिबारसोमोन
अ
बिनिफ्राय ना बाथोन
अ
नोंथांनियालाय
जोंनिया नोंथां मैथाजों खांख्राइजोंमोन नोंथां खांख्राइ बिदै फुदुंनाय औ
उम ओरैनो बाजाराव बायनानै लाबोनाय ना माहाय
बाजारावथ' नङा नोंथां जोंनि गामि ओनसोलजों दै दंना नोंथां
उम
बे दै दै जिं जिं ओनसोलाव दै दै जिं जिङआव जोंना ओरै माखासे बोराय बोराय एसे बैसो जानाय मानसिफ्रा जावनानै लायो बेफोरखौ जोङो खाथि खालानि दखानाव फानोना नोंथां जोंहा बायस'नानै जानाय जायो बेबायदि
उम आरो मैथायालाय
मैथाया न'आवनो दङमोन नोंथां जोंना मानि नोंथां न'आवनो माखासे माखासे आबादफोरखौ मावनानै जायो जाहाथे बाहेरायाव बायनाङा बानलु थाबाय जेरै बानलु मैथा फाथो बेफोरबायदिखौ एसे एसे फोनानै एबा गायनानै लायो नोंथां जोंना न'खराव माने जानो थाखाय नेचारेल मोननायनि थाखाय भिटामिननि थाखायबो होनजायो मानो होनबा नों नोंथां बाजाराव बायोब्ला गोबां मेडिसिन होनानै बयबो आबादफोरखौ मावो नङा होमबा नोंथां बिनि थाखाय न' नि थाखाय साबसिन जायो होमबा न'आव गायोब्ला साबसिन जायोना नोंथां गोबोरखि हासारजों बिनि थाखाय जों बिनि थाखायनो जोंहा एसे एसे माखासे आबादफोरखौ जा जानो थाखाय गायनाय जायो न'आवनो
थिगानो दं ओरै जोंनियावबोथ' जों बांसिन मानि न'आवनो मैगं थाइगंफोरखौ गायनानै जायो जोंनियावबो।
औ।
दाथ' दैज्लां बोथोर दा मैगंफोरा गोबाङानो दं।
औ औ
ओरै जोगोनारनिफ्राय लानानै जोगोनारा दा गोमोन-गोमोन जाजोबबाय। आरो खुमब्राफ्रा दा खुमब्रा जालाय जाजोबबाय।
औ।
बेबायदिनो जोंहा दा दैज्लां बोथोराव खांख्रिखला
औ
फोरला जिंखा माने बेफोरनोसै आरोखि ओंख्रिफ्रा।
औ
आरो थादुन थादुनखौथ' नोंङो बेदरनिफ्राय बिलाइसिम बा गासि खौबो जाजोबजायो होननानै बुंजायो नङा
औ औ नंगौ नोंथां थास' आथिंबो जाजाबाय
अम
थास' बिसंबो जाजाबाय नङा होमबा नोंथां आरो थास' बिबाराबो जाजायो।
अम दा जोंनानो थन बिबार बारबाय नै दा बिबार ओंख्रि मोनजालायबाय।
औ
अम आरो ओरैनो दैज्लांबो नालाय दुब्लिफो राव एसे एनै खस्थ' खालामनानै
ना हमहैबानो मोनबाय जेनेबा सेन ख'खा सायोब्ला फासि सायोब्ला बेफोरबायदि हमनानै लाबोनानै माने न'आवनो थानाय मैगं आरिजों संनानै जानो ओंख्रिया जोबनो थाङा होनजायो आरोखि दा समावहाय।
औ नोंगौ नोंथां।
अम ओरैनो आरो मैथा सिख्ला थाबाय।
औ
अम
ओरैनो नोंसिनावहाय
औ
अम मैगं थाइगंफोरखौहाय जेनेबा बे न' आवनो जानानैल' फोजोबो ना एसे फानहैनाय आरिनायबो खालाम।
फाननायनिबो-फान -फाननायनिबो बानायो बानायनाया नोंथां मानो होन ब्ला बयहाबो एसे एनै हाफोरथ' थाखायो नङा होमबा नोंथां। माखासे हा खालिफोर थायोना बेफोराव न'-न'निफ्राय एसे जानगार हाफोर थानायफ्राव जोंङो फाथो बायदि-बायदि रो खोमनि आबादफोर बेफार फालांगि खालामनानै बाजारफ्राव रांखावरि आरजिनो-आरजियो नोंथां माखासे बांसिन जोंनि ओनसोलजों आबादजोंनो जायो होनजायो मानो होनबा नोंथां जोंनिजों ओरै हायाबो बिराद मोजांना आरो
अम
एसे अखा हानानै हाया जेब्ला गुरै जायो अब्ला ट्रेक्टरजों खेबसे खेबनै हालेवनायावनो साफा मोजां स्र' जायोना नोंथां बेयाव खेबसे खेबनै गोबोरखि एसे एनै सारनानै होनानै फाथोफोर खुयोब्ला बिराद मोजां जायो नोंथां।
ओरैनोथ' मावब्लानो मोनो होननाय बायदि नङा होमबा हाया।
औ औ नंगौ नोंथां
उम माने जि आबादखौ मावो बेनो जाखाथारो बेबायदि
औ औ औ नंगौ नोंथां
ओरैनोथ' जोंनियावबो मैगंफोरखौहाय माने सोलायलायनायबो बिदिबो जोंनाव फाननानै जालाय लायो जेनेबा जोंनावहाय
औ
मैथा सिख्लाया गोबां जादों बा सोरनिबा न'खराव गैया बेफोर माने जोंनियावहाय बायनानै लांफैबाय
औ
बा जोंनियावहाय खांख्रिखला गैया खिन्थु सोरनिबा न'आव बिराद खांख्रिखला थाइसोगारदोंलाय होमबा जोंहाबो बिसिनावहाय बायनानै लायनानै लाालायबाय उम बेबायदिनो अदल बदल
औ
सिगां समावथ' जोंनियावहाय आरो मा मोनसे ओरैबायदि आरोखि बायनायानो गैबावामोन आरोखि
औ नंगौ नोंथां
जेनेबा मैगं थायगंफोरखौहाय जेनेबा बिदि बायलायलायनाय जि गैयामोन माने ओरैनो हरनाय आरिनाय बेफोरो सोलियोमोन आरोखि ना सिगां समावहाय आरोखि उम मैथा आरि बेफोरखौहाय जेनेबा सोरनावबा दङब्ला मैथा ओंख्रि जानो लुबैदों एसे मोनलांगोन नामा होनबानो जेनेबा दङब्ला हरबाय बेबायदि आरोखि माने फैसानि आरो बेबायदि गैयामोन खिन्थु आथिखालावहाय सोलायबाय
औ
उम आरो थासारियाबो थिनबाय नङा होमबा रां लानो आररिनो
औ औ नंगौ नोंथां
उम माने जों खस्थ'बो मावनाय जायो नालाय दा बिनि थाख फ्राय जों फानहैनो हायो बाजारावबो बा फायखारिनोबो हरनो हायो बिदिखौ जोङो माने ओरैनोथ' जों हरबाय थानो हाया नालाय
औ औ नंगौ नोंथां
बेफोर खार'नावहाय जेनेबा थाइसे थाइनै जि मोनो आरोखि बाजाराव जिबायदि दाम फोर जायो बेफोरबायदिखौ जों लाखिनांगौ जायोबा लाखियो आरोखि दा मैगं थाइगंखौ ओरैनोथ' जोङो उम बाजारनि मैगं थाइगं होनोब्ला जों मोनथिखायो माबायदि जेनेबा रासायनारि हासार खौनो बांसिन होनानै मावनाय आरिनाय नङा
औ औ नंगौ नोंथां
जायनि थाखाय माने जों गोबां मानसिफोरनि जेनेबा उदैयावनो गेस जानाय आरिनाय बेफोरबायदि माने बांद्राय रासायनिक हासार होनानै मैगं आरि मावनाय आरिनि जायो नालाय दा जों बेफोरखौबो बुंनांगोन
औ
ओम
ओरैनोथ' जेनेबा बे मैगं थाइगंनि अनगायै नोंसिनियावहाय जेनेबा
औ
हाग्रायाव मोननाय माखासे बेन्दों बेनला बा माबा बि बिबार आरि बेफोरखौहाय जानाय आरिनाय माबायदि सोलियोबा जायो नोंसोरनिजों?
जोंनिजोंथ' सोलिनाया सोलिनो जेरै जोंहा हाग्रायाव गोबां रोखोमनि
मिथिंगायारि सोरजिनाय सम्पद आबाद मोनजायो नङा होमबा नोंथां जेरै जोंहा अलद मोनजायो हाग्रानिफ्राय थागुना मोनजायो। ओमफ्राय थाबाय आरो जोंनि ओनसोलजों हाफाव मैखुनखौबो मोनो नोंथां‌। गोलोम बोथोराव जेब्ला गोलोम गोलोम बोथोर जायो नोंथां अब्ला बे मा होनो उरि उरि उरनाय गैया होमबा नोंथां? बे उरिया खुरनानै जेब्ला बुरजा गोजौ जायो अब्ला बे सिंनिफ्राय बिसिनि बिदैनिफ्राय मोनसे गरमजों सोमजिखांनानै मैखुन बिरबोयो बेखौ जोङो गोलाव गोलाव जायो मैखुना बेखौ जों हाफाव मैखुन होनो। बेखौबो जोङो मोनजायो जानो हायो आरो जोंहा हा हाग्रायाव हाग्रानिफ्राय मोननाय बे औवा औवा मेवाइ मेवाइखौबो मोननो हायो।
औ
आरो आरोबाव खारौ खान्दाय बिबार
उम
गोबां रोखोमनि हाग्रानिफ्रायबो मिथिंगायारि सोरजिनाय आबाद खौ जोङो मोनजानो हायो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलजों बेफोरबायदि आबादखौ मोनोना मोना?
नंगौ जोंनिजोंबो मोनो जोंबो बेफोरखौनो जानानैबो मोजां मोनो जोङो। जेनेबा हाग्रानि होनोबाथ' जोङो माखासे बिफां लाइफांनि बिबार आरिफोरखौबो जानानै मोजां मोनो जेरै
औ
गाम्बारि बिबार गाम्बारि बिबार बारनायसम समाव जों गाम्बारि बिबारखौबो संनानै जानाय जोंनाव उदा दं
औ औ नंगौ नोंथां।
सोरबा सोरबा मल सिथां होननाय बिफांनि बिबारखौबो जायो। एसे गोखा जायो बुस्थुआ आरो बासिखा बिबार मोनो बासिखार बिबारखौबो जायो माने अनला जोंबो जायो बासिखार बिबारखौ बेनिफ्राय सोरबा सोरबा आलुजोंबो एवनानै जायो आरो
ओ
ओरैनोथ' गोबां दं जेनेबा अन्थाइ बाजाबफोर निस नोरसिं बिलाइफोर बिस बिसोरखौहाय जों बांसिन माने मस्ला हारिनि बायदि जेनेबा मस्ला हारियाव खोख्लैबाबो उम जायो आरोखि जेनेबा बेदर आरिजों जायो जों बांसिन
औ औ नंगौ नोंथां।
जेनेबा खुसिया बायदिसि बायदिसिना बेदर आरिजोंहाय एवोब्ला बेफोरखौ होनानै मोदोम होनानै जों जायो आरो
औ
आरो बेबायदिनो जोङो न'खरफोरावहाय गगा मोनग्लुंनायआरिनि जादोंबा जों खांसिंसा
औ
खिफि बेन्दों बायदिसिना सिब्रु जोगलावरि बायदिसिना बेन्दों बेनला बुथुमनानै न'आवनो जेनेबा लकेल दाउ एसे देखुराखौ सि थारनानै माने बेजोंनो बिदै सं संनानै बानलु बोरदोनखौ होनानै एसे गोसा संनानै नै जाहोनाय हुदा दङ।
औ औ
आरो निम बिलाइफोरखौ जों जायो जेनेबा एवनानै। जायो थिग बेबायदिनो जोंहा गोखा दङ खायला मोनो जोङो। खायलाफोरखौबो एवनानैबो जायो जों बाथोनबो जायो। बेबायदिनो आरोखि जों हाग्रायाव मोननाय होनोब्ला। होमबा नोंथां बेखिनियाव दोनथनसै नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां। औ गोजोन्थों गोजोन मोनाबिलि।